अ' नोंथाङा खोनाद दो ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामना दं?
ङो दा ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों सावरायनो सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायफानो हागोन।
औ आं नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायफानो हागोन आङो।
औ दा जोङो सोलोंथाइ जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर' हारिफोरा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम आथिखालनि मुगासिम सोलोंथाइफोरा माबाय दिहै जौगाबोखो बा जौगाबोदोंना जौगाबोआखै गोदोनि थासारिया सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदिमोन दानिया माबायदि सोलायबोखो बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनो हागोन दा?
हागोन नोंथां। सावरायनो हायो बेनि सायाव।
औ औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बुहुमनि गासै सुबुङानो मिथियो दानि आथिखालनि जुगाव सोलोंथाइनि बागै रावबो मिथियै गैला नङा होनबा?
नोंगौ नोंथां।
सोलोंथाइया जोंनि जिउआव सोलोंनो गोनां मोनसे गोनांथार आयदा नङा होमबा?
नंगौ नोंथां। नोंगौ।
जों जेरावखि थाया बा जेरैखि जाया बा जेसेबांखि जों बुहुमनि सुबुंफोर बा जेसेबांखि जोंहा हारि हारिसाफोर दङ गासैबो सोलोंथाइनि गोनां थि दङ। गासैहाबो सोलोंथाइनि मोनथाय दं नङा होनबा?
नोंगौ नोंथां।
औ। दा जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइ जौगाबोनाय बा गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव बर'फोराबो गोदोनि फ्राय लानानै दासिमहालागैहाय एसेब्लाबो गोबांखिनियानो जौगाबोनायखौ बा सोलायबोनायखौ जोङो नुहुरसै आरोना।
नंगौ।
औ जोंनि बर' हारिया गोदोहाय हाजो सेर सेर दैमा सेर सेर थानानै संसार जाबोनाय बा गावनि जिउखौल' आ जेने थेनेहै जोङो थांनानै थाबोनाय हारिमोन आरोना। सोलोंथाइनि औ सोलोंथाइनि फारसे जोंहा जोंनि बर' हारिया जेबो गियान गैयामोन बा सोलोंथाइनि फारसे जेबो आयदिया गैयामोन बिसोरो सोलोंथाइया मा बैफोरखौ जेबो बुजिनो हायाखैमोन आरो नाथाय समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे गुबुन हारिखौ नुनानै गुबुनफोरनिफ्राय सोलोंनानै गुबुन देशनि सुबुंफोरखौ नुनानै बा गुबुन सुबुं देशनि सुबुंफोरा जोंनि देशआव जोंनि हादोराव जोंनि जायगायाव दावबायफैनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाबो गुबुन सुबुंफोरबायायदि सोलोंथाइनि बेलायाव एसेब्लाबो जौगाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरोना आथिखालाव?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
दा बेफोरखौनो बेफोरनि गेजेरावनो सोलोंथाइनि बागैनो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
औ सानो नोंथां। फोरमायनो हागोन आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सोलोंथायाइानो जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा। आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्ला थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब। मानो होनोब्ला गोदोनि मुगा आरो आथिखालनि मुगानि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय थांनानै थानो थाखाय खाय सासे सुबुंनो आथिखालाव सोलोंथायाइया जोबोद गोनां। आरो जों सोलोंथाइनि गेजे जोंसो गुबुन हारिफोरजों जुजिनायाव एबा गुबुन हारिफोरजों समान समान खारफानो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला। खारफानायाव उन जानानै थालांनो गोनां जायो। न'आवहाय मोननाय। गियान एबा गामियाव मोननाय। गियान। बैफोरनि अनगायै। बो सोलों लोंथायनिफ्राय मोननाय गियाना। जोबोद आलादा। मानो होनब्ला सोलोंथायाइयाव मोन मोनसे गुन दङ। जाय गुना जोंखौ गोख्रों खालामनायाव। जाय गुना जोंखौ गोसो गोरा खालामनायाव। हेफाजाब होयो आरो। सिगां फारसे दावगालांनायाव जोंखौ मदद खालामो। बिनिखायनो जोंनो सोलोंथायाइया जोबोद गोनांथि। सोलोंथाइखौ जोङो थांनानै थानायाव जेसे जेसेबांखिनि गोनांथि होननानै सानो। बेबायदिनो। जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बे सोलोंथाइखौ गोनांथि। खौ बुजिनानै सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनाया गोबां सिगां फारसे आवगायगासिनो आरो। गासैबो बर' हारि। हारिनि सुबुंफोराबो सोलोंथाइखौ गोनांथि होनानै लिरनाय फरायनायाव। गोसो होथाबनायखौ नुनो मोनो ओ आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों एबा गुब गुबुन गोजान जायगायाव थां फैनानै गुबुन गुबुन बि बिथिङाव सोलोंथाइ लाहैयखौबो नुनो मोनसै नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला गाव गावनि जायगायाव एबा गाव गावनि हादराव सोलोंनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादराव नानै गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव सोलोंहैनाय आरो गियान आरजिहैनाय रोंगौथि बुथुमहैनाय बेफोर बायदिया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दंसै नोंथां आरो जायनि गेजेराव सेरजों जोङो बेफोर बायदि गुबुन हादोराव सोलोंथाइ लाहैनायनि गेजेरजों जों आरो गुबुन हादरनि गियानखौ बुथुम हैैनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारि खौबो सिगां फारसे दिखांलांनायाव एबा सिगां फारसे गोजौ फारसे लांनायावहाय मदद मोनो होननानै आं सानो नोंथां मानो होनब्ला जोंनो गुवार सोलोंथाइनि गोनांथि दाबसे जायगायाव थानानै सोलोंथाइ लानायनिफ्राय गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानाय आरो गुबुननि खौ नुनानै सोलोंनाय बेफोर बेबाददि सोलोंनायावबो मा माखासे फाराग नुनो मोनो जाय भारागनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो हायो जायगायाव थानानै सोलोंथाइ लानायाव जेसेबां गियान आरजिनो हादों बे गियाना थोजासेब्ला बो आरोबाव गुबुन जायगायाव थानानै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों आरोबाव गुबुन गुबुन आरोबाव एखुथा गियानफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो राव बेफोरनि थानाय जानाय बैफोरखौबो जोङो नुहैनायनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो खाबुखौ मोनो। बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे जिउ खांनायाव। गोरलै जायो जेरै जोङो गुबुन हारिनि राव फोरखौ सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोङो गावखौनो गोख्रोंसिन दिन्थिनानै लानो जोङो गावखौ गोहो गोरा खालामना लायिाव मदद मोननाय जायो। बिनिखायनो। से जायगायाव थांङोब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथायाइयाव जों जेखौ सोलोंनानै मोनो आरो सोलोंथाइनि जे गेजेरजों जे गियानखौ मोनो। बैफोरबादि गियानआ। आथिखालनि नैबे मुगायाव बांसिनै सोलियो। सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्ला बै सुबुङा आथिखालनि सुबुंफोरजों फेर फाथिनायाव एबा आथि खालनि सुबुंफोरजों बैसोरो सोलोंथाइ मोनै सुबुं फोर समान समान खारफानायाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनिखायनो सोलोंथायाइा थांना थानायनि मोनसे राहा। होननानै बुंनो हायो नोंथां आरो सोलोंथाइया जोंनि जिउ खौ दैदेनलांनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै बुंनो हायो नोंथां।
औऔ थारैनो बे समाव नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि खोथाखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो नंगौ नोंथाङा जा खोथा फोरमायदों बैफोर खोथाया फुं साफ्रोमबो खोथाया थारैनो सैथो। जोंहा औ आथि आथिखालनि मुगायाव जोङो मानसि महरै थांनानै थानोब्ला जोंहा सोलोंथाइया जोबोर गोनांथारथार मानो होनोब्ला दानि मुगाया जौगानाय मुगा दानि मुगाया टेक्न'लजिनि मुगा दानि मुगाया जोंहा बिरोनदामिरारि मुगा नङा होमबा। जेरावखि थाङा मानो औ लामा खौसे थाबायब्लानो जोंहा सोलों थाइनि गोनांथि जायो सासे मोजां आबादारि जानोब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला औ। मोनसे गुवार आबाद फोथार खालामनोब्ला मोनसे मोजां आबाद मावनोब्ला जोंहा बे आबादाव माबायदि मुलिखौ होयोब्ला मोजां जागोन माबायदि हासारखौ होयोब्ला आबादा मोजां जागोन जुदि बैफोरनि जेबो गियानानो गैया ब्ला बा जोंहा सोलोंथाइनि फारसे जेबो गियानानो गैयाब्ला बै आबादखौ जोङो ओ एम्फौ जानायाव मा मुलिखौ होयोब्ला एम्फौ जानाया जागागोन बा थैलांनो हमनायाव जोंङो मा मुलिखौ होयोब्ला बे बिफांङा थांनानै थागोन बैफोरनि जेबो गियानानो मोननाय नंङा आरो जोंङो मोजां सासे आबादारि जानो हानाय नंङा आरो आथिखालनि मुगायाव।
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां फोरमायनाय बाथ्राया मानो होनबा आथ थिखा मुगायाव सासे आबादारि जानो थाखायबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो गासै खामानिखौ मावनो थाखायनो जोंङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो।
औ सोलोंथाइ नंङाब्ला जोंहा दानि मुगायाव सोलिना थांना थानांगौआ जोबोद गोब्राब आरो बेनिखायनो जों औ आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि हारिनि गासै सुबुंफोरा गावनि इयुननि इयुन जोलैफोरखौ गासैबो सोलोंथाइ लाहोनाया जोबोद गोनांथार नंङा होनबा।
नोंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थसै।